हेलौ खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों नोंहालाय
औ ओ आंनि कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों जे दसे सम सावरायनो थाखाय नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना
औ औ हागोन
औ बिदिब्ला जोंनि दा आथिखालाव हा गेबेंनायनि बागै सावरायनो हागोन नामा नोंथांजों
औ
हेलौ
नोंथांनि आवाजखौ जोबोद फिसा खोनादों एसे
खोनाबाय दायो हेलौ
औ औ खोनाबाय
दिनै फैनांला नोंथां
औ खोनादों
हो
जोबोद मोनसे मोजां आयदा होननानै बुंदों नोंथांनिथि माबा एम्बु गाबनायखौ जोबोद गोसा खोनादों
आस्सा दा दैज्लां बोथोर ना ओंखायनो एसे एम्बौ गाबदों साइदाव
औ औ ओ हामबाजों हो हो
हो
मोजां खोनायासै नोंथां नोंथांनिखौ एसे
औ
हो
एसे ने नेटवर्क मोजाङाव थांलाय नोंथां औ आं खोनादोंमोन नोंथांनि नोंथांनि नेटवार्कआ एसे गाज्रि नामा नोंथां? औ
हो
खोनाबायना नोंथाङा दायो?
औ-औ खोनादों दे बुंलाय।
औ-औ नोंथाङा आयदायाव फैफिनलाय आयदायाव-आयदायाव।
आयदायाव।
औ-औ।
औ आयदाया जाहैबाय जे ज आथिखालनि मा होनो हा गेब्रेंनायनि बागै सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों।
औ-औ जोबोद मोनसे मोजां आयदा नोंथाङा दायो खोनासं-खोनाबाय दङ ना मोजाङैनो?
औ-औ खोनादों दे बुंलाय जे जोंनि दा आथिखालाव ओ मा होनो गोबां जायगाफोरावनो जे हा गेब्रेंनाया बांनायनिसाय बांलांगासिनो दङ। नोंथाङा दा बेनि बागै माबाफोर बुंनो हागोन नामा? एसे फोरमायनानै होदो नोंथां।
ओ खोनादोंना नोंथाङा?
औ-औ खोनादों दासो मोजां खोनाबाय।
औ-औ गुबैयैनो ओ नोंथांनि ओ जि आयदा जोबोद मोनसे मोजां आयदा होननानै आं बुंगोन मानो होनना नानै बुङोब्ला आथिखालाव हा गेब्रेंनायनि जेंनाया जोंना गासै बुहुमनाङैनो गोसारलागासिनो दङ नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
बेयावहाय जों हा गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्लाथ' आ हानि दिहुननो हानाय हाथिया गोमानायखौनो जोङो हानि गेब्रेंनाय होननानै बुंनाय जायो नङा होनबा नोंथां?
औ-औ नोंगौ।
गोबां जाहोनफोर थानो हागौ आरो गोबां जाहोनफोरनि गेजेरावनो गुबै जाहोन महरै जोङो सुबुं फोरनि मावथायनि बागै बुंनो हायो जिहेतु सुबुंफोरा गावनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय हायाव बायदि रोखोमनि एक्सपेरिमेन्ट खालामो। आरो बायदि रोखोमनि केमिकेल्स बाहायो रासायनारि मुवाफोर बाहायो जाय मुवाफोर बाहायनाया जोंनि हानि दिहुननो हा नाय गोहोखौ गाज्रियै गोहोम खोख्लैयो आरो होबथायो आरोखि नङा होनबा नोथां जों बे जायखौहाय हा गे ब्रेंनाय होननानै बुंनाय जायो।
उम ओरैबायदि बायदि औ जेरैबायदि आं बुंदोंमोन जे हानि दिहुननो हानाय गोहो गोमानाय थ' बेनि गोबां जाहोनफोरनि गेजेराव आं सुबुंनि मावथायखौ बेखेवदोंमोन बा बुंफोरदों मोन जेरैहाय सुबुङा मा-मा खालामो होननानै बुङोब्ला आथिखालावथ' सुबुं अनजिमा बांबोनायजों लोगोसे जोंनि दिहुनथाइनि गोनांथियाबो बारा जाबोबाय नङा होमबा नोंथां? आरो दिहुनथाइनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय-' सुबुंफोरा खम जायगायावनो माने गोबां रोखोमनि आबाद मावनो नागिरनायावनो नाजानायावनो मा खालामो माने बायदि रोखोमनि रासायनारि मुवाफोर बाहायो हासारफोर बाहायो जेरै जोंनो इउरिया दिपि, फथास आरो बायदि रोखोमनि ओ मुवाफोर जेरै ओ मा होननानै बुंगोन जा माने जों मोनथिखायो आरो नङा होनबा रा सायनारि हा सार होननाय लोगो-लोगोनो मा-माया गोग्लैयो ओ बेफोरखौ मा खालामो। बेफोरखौ माने माने दिहुनथाइखौ बांहोनो थाखाय एबा फसलफोरा जोबोद खम समावनो मोजां जानो थाखाय जों बेफोर मुवाफोरखौ बाहायो जाय मुवाफोरा जोंनि हाखौ दिनै एसे गाबोन एसे माने गाज्रि खालामबोयो आरो बेनि अनगायैबो जों बुं बुंनो हाबावो जे ओ जेब्ला मैगं थाइगंफोरखौ गायो अब्ला मा खालामो सुबुंफोरा दिहुनथाइ बारा मोननो थाखाय गोबां रोखोम नि एम्फौ फोथैग्रा मुलि भिटामिन्स बेफोरखौ बाहायो आरो जाय जाय केमिकेलफोरा हायाव हाबना थानानै हानि दिहुनथाइखौ गाज्रि खालामो जेरैहाय माब्लाबा समाव मा जायो जोंना हानि पिस स्केला मालाबा खारदैयारि जायो मालाबा जोंना बियो एसिडारि जायो जायनि जाहोनाव जोङो मा जायो गामिनि लकेल सुबुंफोरा माने बे हानि खमायथिखौ एबा हानि दिहुनथाइ खमायनायनि जाहोनखौ मोनथियालानो आबाद मावनायाव जोंहा गोबां खहा जानो गोनां जायो आरो नङा होमबा नोंथां बेफोरो बे रोङै आबादफोरखौ गाज्रियैनो गोहोम खोख्लैयो होननानै आं बुंगोन आरो ओ गुबैयै जिहेथु जोङो हा गेब्रेंनायनि सोमोन्दै फरायदों बेनि मोनसे गु बै जाहोनानो जाबावबाय जोंना प्लास्टिक्सनि जेराव मेराव गारलाबायनाय एबा प्लास्टिक्सनि बाहायनाय जाय प्लास्टिक्सफोरा जोंना मा खालामो जि जायगायाव लाइफां रज'नांगौ एबा बिफां लाइफां रजुनांगौ बेखौ होबथाना लाखिनानै जोंनि हाखौ गेब्रें होयो आरो बे बै जायगायावहाय जि जायगायाव प्लास्टिक दङ प्लास्टिकआथ' जोंना लाख बोसोरबाबो सेवनो नागिरा नालाय थ' बेखायनो माने बियो औ बै हाखौ माने होबथेना लाखिनानै बै हानि जि इक' सिस्टेम ओ गोबां रोखोमनि फिसा फिसा बेक्टेरियानो होन इस फोरानो होन बा बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद जेरावहाय सोमजिनांगौ बेफोरखौ माने बे मोजां बेक्टेरियाफोरखौ बुथारना नानै गाज्रि बेक्टेरियाफोरखौहाय जमायना दोनो आरोखि ना जायनि जाहोनाव जोंनि हाया गाज्रियै ओ गेब्रेङो होना होननानै बुंनो नांगोन आरो नोंथां जायखौ दिनैनि समाव माने फाहामनाया जोबोद गोनांथार होननानै आं सानो नङा होमबा नोंथां
नंगौ
औ औ बेनि फाहामनाय हिसाबै जोङो मोनसेल' दा जिबियारि हासार बाहायनो जेसेबां हायो जों एसेबांनो जेबियारि हासार बाहायनाय नङाना नोंथां
औ औ नोंथाङा फोरमायहरदो इसे मोजाङै नङा होमबा
औ नोंथाङा बुंफोर हरदो होनदों आं एसे मोजाङै
नि बागै आं इखौनो बुंनो सानो जे ओ जोंनि बे दा आथिखालाव जिबायदि हाया गेब्रेंनानै गेब्रोंलांदों बे फोरो मानो टटेलि माखासे ओ रासायनारि हासारफोर बाहायनायनि जाउनावनो गेब्रेंलांदों होननानै आं सानो जे आथिखालाव गासै गासैबो सुबुं माहारिफोरानो गावसोरनि मानो दिहुनथाइखौ बांसिनै बांसिन दिहुननो थाखाय बे राज रासायनारि हासारखौ बाहायनानै माखासे माखासे मुलिफोर बाहायनानै। मानो गावसोरनि दिहुनथाइखौ नांगौनि बांसिन दिहुननानै मुलाम्फाखौ खालामनो नागिरो बेनि जाउन बा दिनै सासे बाहायबाय बा बिनि उनाव नेक्स्टआव गाबोन गुबुन सासेया बाहायसिगोन। सासे सासेबा मोन। बिनि उनाव मोनसे गोबां बेबादिनो रासायनारि हासार बाहायनायनि जाउनाव दिनै एसे गाबोन एसे माने हाया गेब्रेंलांगासिनो दं आरो ओ जों बिखौ होबथानो गोनांब्ला मा खालामनांगोननो हासारखौ बाहायनांगोन जिबि हासार होननानै बुङोब्ला जों गोबोरनि मोसौ फ्राय मोननाय गोबोरखि बा माखासे जिब- जुनफोरनिफ्राय मोननाय ओ माखासे गोबोरखि बा निफ्राय दिहुननाय हासारफोरखौ बाहायोब्ला थारैनो बियो गेब्रें गोबां जायो होननानै जों सानो आरो।
खोनादों ना?
ओ हेलौ।
औ नोंथांना नेटवर्कआ एसे माने थाब थाबाय थादों एसे मोजां जायगायाव थायोब्ला मोजां जागोन। नामा?
औ औ दायो खोनाबाय दे
औ। ओ मा होनो जिबियारि हासारफोर बाहायनायनि जाउनावसो मा होनो जोंनि हानि जिबायदि गेब्रेंनाय बैफोरो खमायलांगोन। आरो बेबायदि जिबियारि हासारखौ जों बाहायनानै मोननाय माखासे मुलाम्फाफोरखौ बिनिफ्रायनो दिहुननानै बा जिबियारि हासार बाहायनानैनो जों माखासे आबादफोरनि फसलफोरखौ दिहुननो हायो। थिग आरो बेफोरखौ बाहायोब्ला मानो जोंनि देहाफोराव बेसेबां बेमार आजार फोर गोबां जानायखौ नुनो मोना जेराव रासायनारि हासार बाहायनायनि बाहायनानै दिहुननाय मैगंफोरखौ जायोब्ला मानो आथिखालाव गोबां बेराम आजार फोर जानायखौ नुयो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
आथिखालाव गोबां बेफोरबायदि माखासे औ। बाहायनो जिबायदि मा होनो गोबां मुलि एबा मेडिसिन बा माखासे माखासे हासारफोर बाहायनानै बांसिननिफ्राय बांसिन दिहुनो बा दिनैनि गाबोननि मुलाम्फाखौ दिनैनो दिहुनखानाय बैफोरबायदि खालामनानै मा नो गोबां होननानै आं सानो आरो ना।
ओ मानि बांगौ नोंथां जोंनि सावरायनायखौ लाखि दोनजासिगोन नामा?
मोजाङै लोगो
औ।